औ खुलुमबाय थां गिबियावनो नोंथांनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरगोरनाय जाबाय।
औ आंबो नोंथानो फिन गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा आं नोंथांजों मोनसे खोथा लानानैसो सावरायनानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोन नामा आंजों? अ अ बिदिबा नोंथां मा होनो ओ समाजाव हिन्जाव सुबुं माहारि हिनजावफोरनि ओ गोहोमनि सोमोन्दै नोंथां सावरायनो ओ नागिरदोंमोन जेरै एमपावारमेन्ट होनना बुङो। वमेन एमपावारमेननि सोमोन्दै हागोन नामा? दे होमबालाय नोंथां।
थाङा हिनजावनि हिउमेन इम्पावारमेन्टखौ सावरायनोसै सानदों नङा होमब्ला औ बिदिब्ला नोंथांनो फोरमायनोसै आरो नोंथां।
औ नोंथां ओ फोरमायनाय नोंथां।
अमेन इमपावारमेन्ट एबा आइजोनो गोहो होनाय बेखौनो बुंनाय जाया आरो नोंथां। माने जोंहा बेनि थाखाय गोदो गोदायनि थांनांगोन आरो। गोदो गोदायनि जुगाव जोंहा हिनजाव माहारिखौ लेखा फरायनो होनाय जायामोन आरोना। बे हिनजाव माहारिखौ खालि न' सिङावल' जोबनानै दोनोमोन आरो न' सिंनि बाउण्डारि एबा वाल सिङावनो दोनोमोन। बेबायदिनो हिनजावफोर खामानि मावहोयोमोन आरो न'नि खामानि। जेरै ओंखाम ओंख्रि संनाय जि सुनाय सिला सिबनाय बेफोरल'मोन आरो हिनजावनि खामानिया गोदो गोदायहाय। हिनजावफोरखौ फरायसालियाव थांनो होआमोन साख्रि बाख्रि मावनो होआमोन लामा सामा बाराद्राय बेरायनो होआमोन ओंखारनो होआमोन आरो नोंथां। आ बेबायदिनो जोंहा मा गोदोनि समाव मोनसे सुथि सावनायबो दंमोन आरो नोंथां। ओ बे बुंनो थाङोब्ला बेनि ओंथिया जाबाय ओ उन्दैयावनो जायनि फिसाया थैयो बे फिसायनि अराव हिनजावखौ मा गारसनफानानै सावफानाय देरनाय जायोमोन आरो नों थां बेखौनो सथि सावनाय होनो आरो। आरो गोदोनि दिनावहाय मोनसे दंबावोमोन ओ मा होनो उन्दैयावनो हाबा जानाय आरो नोंथां। ओ उन्दैयावनो हाबा जानाय सम माव जेब्ला बिनि उन्दै गथ' फिसाया थैयो अब्ला हिनजावा हिनजावखौबो माने हिनजावा मा होनो बिदुवा जानानै थानाङोमोन आरो बे जिउ जोबजासिम हाबा जानो मोनामोन आरो‌। नाथाय दा जोंना सोलोंथाइनि गेजेरजों बेफोर गासिबो गैया जाजोब्बाय नोंथां। बेखौ राजा राम महन राया बोखारनाय जादों आरो राजा राममहन रायनि गोख्रों नाजानायजों। दिनै हिनजाव माहारिनो एबा आइजो माहारिनो गोहो होनाय जाबाय आरो नोंथां। बेफोर जादों गासैबो जोंनि सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो आजिखालिनि जु गाव हिनजाव माहारियाबो मा सोलोंथाइ लानानै गिदिर गिदिर लेखा फरायनो हानायजों लोगोसे मा साख्रि बाख्रि मावनायावबो आवगायनो हमबाय आरो नोंथां। आरो बुंनो थाङो ब्ला हिनजाव माहारियाबो बेफार फालांगि खालामनो हमबाय। जेरै बुंहरनो थाङोब्ला हिनजाव माहारियाबो मा होनो मैगं फानफैसै आरो। मैगं फानो बेबायदिनो सावमिन दखान होयो आरो बेबायदिनो गि दिर गिदिर दिर बिजिने नेस आरो
ओं नोंथां
जोंहा राजखान्थियावबो हिनजाव माहारिया ओंखारनो हाबाय आरो जेरै- बुंनो थाङोब्लानो जाबाय आयजो हिनजाव माहारिखौ मा खालामदों समाजखौ जौगाहोनानै आरो सोलोंथा गोहो हो आरो मा होबोदों पावार होबोदों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा ए आइजो माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंहा माखासे थिरांथाफोर लादों सुबुं सांग्रांथि बुंनो थाङोब्ला बेखौ बुङो बेटि बासाव बेटि फोराव आरो हिनजाव माहारिनि थाखाय थामजि थाम जौ खोन्दो बिसिनि थाखाय ओ मा होनो रिजार्भेसन खालामनाय जादों आरो नोंथां। बेबायदिनो हिनजाव माहारियाबो डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट जानो हमदों आरो नोंथां आरो हिनजाव माहारिफ्रा मा जादों डक्टर जानायनि जाहोनाव मा जा ‌ बो ओ मा होनो गावसिनि देहायारि माखासेफोर जेंना जाय जेंनाखौ हौवा डक्टरफ्रा बयबो मिथिस्लाबा आरोना नोंथां बे बुस्थुखौ नै हिनजाव माहारिया मिथिनो हाबाय आरो डक्टर जानानै गावसोरनि मा होनो गावसिनि ओ फिल्डआव गावसोरनो गावसिनि देहाखौ रिसार्च खालामनानै मेडिकेल साइन्सखौ जौगाहोनाय लाबोदों आरो नोंथां बेजों लोगोसे हिनजाव माहारिया जौगानाय लोगो लोगोनो बे न' खरनि माखासेफोर खोमसि फोथायनाय बेफोरबो खारनो हमदों आरो नोंथां गोदोनि जुगाव हिनजावफ्रा आइजोफ्रा लेखा रोङिखायनो मा बिसोरो डाइरेक्ट गावसिनि न'खरफ्राव लोमजानाय साजानाय जायोमोनब्ला गावनि फिसा फिसौफोरखौ बांसिनानो अजाफोरनावसो लांनाय जायोमोन आरो नोंथां बिसोरो डक्टरनाव थाङामोन ओ बे डक्टरफ्राथ' गासिबो मिनथिजोब अ अजाफ्राथ' गासिबो मिनथिजोबा बुंनो थाङोब्ला मानसिनि देहानि सिङाव मा जादों मा बेरदों बेखौ मिथिजोबख'वा नालाय अबे हाराया बायदों बेनि थाखायनो मा सोलोंथाइ लानानै हिनजावफोरनो गोहो होनानै बै हिनजावफ्रा मा सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों डक्टरफोरनाव थांनो हम-हमदों आरो नोंथां आरो हिन्जावफोरनि माखासे साननाय स्किल साननाय रोंगौथि खर'नि सानना साननो हानाय गोहोफ्राबो बांसिननो हमबोदों आरो गोदोनिफ्राय मा होनो नायोब्ला आरो नोंथां बेबायदिनो माखासे समाजावबो गावजों गाव मा खालामनाय फैदों जौगानाय फैदों आरो हिनजाव माहारि जौगानायजों लोगोसे बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला मा खालामदों ओ जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजों मा राव हारिमु बेफोरबो जौगाखांनो हमदों आरो नोंथां आरो गोग्गो समाज दानायाव माखासे मा जोंहा ओ मा होनो हिन्जाव माहारिखौ नेवसिनायनिफ्राय गैया खालामनो हानायानो जोंनि देरहासारनाय बेबायदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि रोंगौथि खौ माबाफोर आंनो फोरमायनो हा-हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ ओ नोंथाङा जेरै ओ उमेन पावार बा हिनजावसाफोरनि मा होनो ओ गोहो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायना होदो नंगौ नोंथां। बियो थारैनो सैथो ओ दानि जुगाव मा होनो हिनजाव माहारिफोरखौ खौबो गोबां जौगानाय नुनो मोनबाय गोदोनि समाव नोंथाङा बुंदोंमोन बुंनाय बायदिनो मा होनो जोंनि हिनजाव माहारिफोरखौ फरायनो होआ लेखा सोलोंनो होआ खालि न'आवल' थानानै न'नि खामानिल' मावनायाव बाहायनाय जायोमोन होननानै बुंदों नंगौ बे थारैनो ओ दाना बेफोरनि ओ बै गोदोनि आरो दानिजो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय हिनजाव माहारिनि गेजेराव। दिनै हिनजाव माहारिया जोंनि मुलुगावनो मा होनो हौवाफोरनिख्रुइ समान समान मा होनो दावगानायाव जोङो नुनो मोनबाय आरो नोंथां। दिनै जोंनि भारत हादरावबो ओ गोदो हिनजाव माहारिफोरखौ न'निल' खामानि बे मावनो थाखाय मोनसे मा होनो न'आवल' दोनोमोन। ओ फरायसालि स्कुलाव थांनोनो होआमोन ओ ना थाय मा होनो बै समाव ओ जेब्ला नोंथाङा बुंदों राजा राम महन राया बेफोरसो सो माबाखौ मा होनो खान्थिखौ सुस्रांनो थाखाय खामानि मावदोंमोन थारैनो बिथाङा जोबोद मोजां खामानि मावदोंमोन। ओ बेबायदिनो बिथां खामानि मावनाय बेबायदिनो दिनै जोंनि समाजाव बेफोरिनोथ' माहारिफोरा दिनै जौगानो थाखाय खाबु मोनबाय नोंथां ओ बेबायदिनो दिनै हिनजावसा हिनजाव माहारिफोराबो एबा हिनजाव साफोराबो दिनै होनो जोंनि भारत हादराव गोबां दावगानो हमबाय दिनै जों नायना नायनो थाङोब्ला समान समान हिनजाव माहारिफोरबो ओ मा होनो सोलोंथाइ बिथिङावनो जा माबा मोनसे मोजां गोदोर गोदोर साखरियावनो जा बिथांमोनहाबो हौवा माहारि फोरजों समान समान मा होनो ओ खाननायखौ जों नुनो मोनबाय ओ थारैनो दिनै जोङो नुनो मोनो जोंनि भारत हादरनि गेदेर गेदेर ओ मा होनो आनजादफोर जेरै जों सिभिल सार्भिस होनना बुङो इउ पि एस सि बेफोरावबो हिनजाव हिनजावसाफोरा दिनै सेथि नैथि बाथि द'थिफोर रें किं फोराव जोङो नुजानायखौ नुनो मोनो आरो नुनाय खौ नुनो मोनो आरो मा ओ मा होनो ओ बेनि अन गायैबो मा होनो दिनै हिनजाव माहारिफोरा सोलोंथाइफोराव देरो आइ आइटि डक्टरफोराव बांसिन सोरखौ नुनो मोनो होनना बुङोब्ला जोङो हिनजाव माहारिफोरखौसो बांसिन डक्टरफोरखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां ओ थिग बेबादिनो जोंनि भारत हादोरावनि थांनाय नै रोजा नै जिब्रै नै जिबा ओ मा होनो मोनसे बिल लाबोनाय जादों बे बिलआनो जाहैबाय हिनजाव माहारिफोरनि ओ उमेन एमपावारमेन्टनि। बे उमेन एमपावारमेन्टनि मोनसे बिल बिल एबा आयेना बेनो जादों दिखांदोंमोन पारलामेन्टआव बेनो जादों ओ मा होनो हिनजाव माहारिफोर गासैबो बिथिङावनो थामजि थामजौ खोन्दो ओ मा होनो रिजारभेसन होनो होनायनि आरो नोंथां। ओ बियो जोबोद मोजां हाबाफारि जादों गभमेन्ट अफ इण्डियानि। बे हाबाफारिजों सो मोजाङै जाफुंसारोब्ला आरो साबसिन मा होनो ओ हौवा माहारिनिख्रुइ समान समान मा होनो ओह जौगानायाव बाहागो लानो हागोन आरो हिन्जाव माहारिफोरा जेरै पन्सायतआनो जा ओ मा होनो जायखिजाया ओ एमेले‌ एमफि अलेखसनानो जा बेफोराव मा होनो बिथांमोननो थाखाय थामजिथाम जौखोन्दो सिटखौ रिजार्भेसनखौ लाखिगोन आरो नोंथां। नङाबा बे ओ आरो माबाया मा होनो रिजार्भ जखमै जानानै जाहैबाय। हिजाव मारिफोरखौबो समान समान हौवा माहारिफोरजों जौगाफानो थाख फ्राय खामानि मावनाय आरो नोंथां ओ बेबायदिनो खा हामोब्ला दिनै जोंनि भारत हादोराव ओ मा होनो सोलोंथाइ नि हाराबो बांगोन नोंथां। आरो जौगाखांनायनि हाराबो बांगोन। ओ नै सोलोंथाइनि बिथिङाव ओं जों नुनो मोनो हौवासोनिख्रुइ फरायसालियाव हिनजाव माहारिखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला जे गोजौ सोलोंथाइ बिथिङावनो जा ओ मा होनो ओ आखा फाखाथियावनो जाय हिनजाव माहारिफोरखौ हौवाफोरनिख्रइ जौसिनाव थानाय रखमखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो ओ मा होनो हौवा माहारिफोरा दिनै मा होनो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गोबां खमखौ जों नुनो मोनसै दिनै डक्टर गिदिगिदिरयानो जा जायखिजाया इउनिभारसिटिफोराव बिसोननानोजा जोङो खालि मा खालामो नोंथां हिनजाव माहारिफोरखौसो बांसिन सिटखौ लानाय नुनो मोनो नोंथां। ओ जेरै जोङो नुनो मोनो मा होनो गुवाहाटी इउनिभारसिटियावनो जा कटन इउनिभारसिटियावनो जा जोङो बांसिन हिन्जाव माहारिखौसो ओ एदमिसन लानायखौ नुयो नोंथां। थिग बेबायदिनो दिनै ओ मा होनो ओ जोंनि हादोराव एबा जोंनि ओनसोलावबो हिनजाव माहा माहारिफोरा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा जायखिजाया बि जियानो जा गोबां दावगाबाय आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो हिन्जामो मा होनो उम हिन्जाव माहारिफोराबो आरो नोंथां ओ मा होनो ओ जायखिजाया खामानियावनो जाया मानो बिथांमोनाबो खम नङा आरो। ओ बेबायदिनो दा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाना फैबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां। औ नोंथां गोजोनथों।
औ गोजोन्थों नोंथां‌।